औ
औ खोनादों नोंथां औ
मा खालामदों नोंथाङा।
अ दा ओरैनो दंथ'यो आं नोंथां
औ अ दा ओरैनो दंथ'योबा नोंथांदो मोनसे खोथा लायरायनो सावरायनो हागोन ना
अ हागोन हागोन नोंथां।
आ दयनो माने जों मोनसे इन्टारनेटनि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथांङा समहाय सोलाबोबा रायज्लायनो हागोन दा
औ हागोन नोंथां औ
औ अ नोंथाङा इन्टारनेटनि बागै माबाफोर गियानफोर दंबा एसे बुंनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां इन्टारनेट बुङोब्ला जोंहा जेनेबा गोदोनि दिनावथ' इन्टारनेट गैयिनि दिनाव जोङो गोबां
खस्थ' मोनबोदों नङा होमबा नोंथां दा इन्टारनेटआ जाहैबाय जोंहा। आथिखालनि जों जे बिगियान मुगायाव गोबां खामानियाव जोंनो। हेफाजाब होयो इन्टारनेटा नङा होनबा नोंथां जेरै जोंनो सोलोंथाइ बिथिङावनो होन खौरां मेल दैथायहरनायावनो होन माबा मोनसे खामानियावनो होन इन्टारनेटआ जोंनो। गोबां खामानियावनो दा थुलुंगा होनायखौ नुनो मोनदों आरोना नोंथां जे जोङो खामानि मावनो हाथावै खामानिखौ इन्टार बेनि जेहै मबाइलजों जेनेबा जोङो थाबैनो मावनो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां नंगौ
इन्टारनेटआ जोंनो दा जोंनि माखासे फरायनाय स्टुदेनफोरनो गोबां हेफाजाब होयो माखासे जोंनो गोनां गोनां खामानि जे एसाइनमेन्ट हमवर्कफोरखौ लिरनो हरनायफोरखौ जोंङो बेफोरखौ जेनेबा गुगोल चाट जि पि टि बेफोराव टार्च खालामना थाबैनो मोननो हायो इन्टारने
नंगौ औ
औ दा इन्टारनेटआ जाहैबाय जोंना। मानो होमबा गोदोथ' इन्टारनेट गैयामोन नङा होमबा नोंथां इसिबां औ दाथ' जोंहा इन्टारनेटआ जे फाइभजिहा लागै सफैबाय नङा होमबा स्पिडनिफ्राय स्पिड जागासिनो औ दा जों इन्टारनेट बाहायनायनि सायावबो माखासे खहाखौ नुबोनो मोनदों आरो माने जोंहा। गोबां माने बुहुमनांङैनो बयबो इन्टारनेट सालायनायनि जाहोनाव माने जोंहा। दाउसिन दाउलाफ्रा माने इन्टारनेटनि बे टावार खुन्थाफ्राव थांङै थांङै बोगथाब बोगथाब माने थैबोनायखौ नुदों आरो जोंहा इन्टारनेटनि जोहै इन्टारनेट बुङोब्ला जोंहा माखासे खहाखौबो नुनो। थांखानाय नङा होमबा नोंथां जे बाहायनो रोङोब्ला। ओ दा जोंनि जिउआव गोबां मोजां आरोना खायसे खायसे सुबुंफोर थ' जोङो ओरैनो नाङा फाङा इन्टारनेटफोरखौ बाहायगारनानै जे गाव गावनि लाइफखौनो ओरैनो बरबाद खालामनासो लायो नंङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां दा इन्टारनेट सिगाङाव सिगांनि मुगायावथ' इन्टारनेट गैयामोन। नाथाय इन्टारनेट गैयिनि थाखाय मा मा बा मा प्रब्लेम जानो हागौ एसे खोन्थाना होनो हागोन ना
अ माने गोदोथ' सिगांहायो इन्टारनेटआ एसेबां माबा ओ स्पिड बा इसिबां माने ग्र' जायाखैमोन आरो ना इन्टारनेटा सिगां- समाव आगुनि समाव बा जे जोंना बे इन टारनेट गैयै समाव जोंहा बबेबा दाबसे जायगायाव थाहैनाय गुबुन सासे सुबुंजों जेनेबा नों आरो आं आनो होन जेनेबा दा जेरै इन्टारनेटनि जोहै रायलाय गासिनो। दा जेनेबा माबा मोनसे खौरां इमारजेन्सिफोर हरनो गोनां जायोबा बा सोरबा फोर बेमार आजार जायोबा न'खरनि खबर हरनो थाखाय जोङो। लाइजाम बा लेटारसो लिरना हरनांगौ जायोमोन नङा होमबा नोंथां? औ। जे बेयावहाय जोंहा पिअननि जोहैयै डाकघराव थांनानै जोङो लेटार गांसे हरनो थाखाय नोंथाङाथ' मिथिखागौ जानांगौ गोदोनि दिनाव लिरनो आरो सहैनो थाखाय बेसे सम लायो जे जिबा दिन बा नैजि दिनसोहालागै लाखायो नंङा होमबा नोंथां? दा बेनि जोहै इन्टारनेटआ जों माने लाइफआव गोनां होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ। नोंथाङा जे नुबोखादों जानांगौ। गोदोहायो इन्टारनेटनि जे प्रब्लेमा गोबां खममोन आरो दाबोथ' जोङो नोंथां नुदों जानांगौ। जे हाजो एरिया बा ख'ना खनला जायगायाव इन्टारनेटनि थाङै बा मोनहास'यै जायगायाव माबायदि प्रब्लेम बा भुगिनाङो।
औ नंगौ।
बैनि मा सुबुंफोरा बेखौथ' नुुनांगौ जानांगौ दा नोंथाङा इन्टारनेटनि ओम। नोंथाङा दा इन्टारनेटनि सायाव माबाफोर बुङो नामा?
औ इन्टारनेट औ।
होलाय आंनो।
इन्टारनेट बुंब्लाथ' दानि मुगायाव जोबोद गोनांथार। इन्टारनेटाव इन्टारनेट नङाबाथ' दानि मुगायाव जों आन्दायनानै थानाय बायदि जायो। गोदो न'आव थानानै जेरै जेबो मिथिया बेबायदिनो इन्टारनेट गैयाबा जोंबो जेबो मिथिनाय नङा इन्टारनेटनि थाखायसो। जों दानि मुगायावबो जों गासिखौबो मिथिनो मोनो बबेथिं मा जादों गासिखौबो मबाइलनि मबाइल इन्टारनेटनि गेजेरजों मबाइलाव जों नुनो मोनो
औ
गुबुन जायगायाव गो जों इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जों गुबुन जायगाफोरखौबो जों मबाइलाव नुनो मोनो थाङाबाबो। जायगा मोजां मोजां जायगाफोरखौबो नुनो मोनो।
औ
इन्टारनेटआ जोंखौ गोबां हेफाजाब होदों। जेरै दानि मुगायावबो फरायनाय। फरायनायफोराव इन्टारनेटआव गोबां हेफाजाब होदों मोन से गियान नांगौ जानाय जायोब्ला जों इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो। नागिर सार्च खालामनानै नायनानै मिथिनो मोनो। गोदोनि मुगायाव इन्टारनेटनि गैयै-गैयिनि थाखाय गोबां प्रब्लेम जादों जेरै गोबां मानसिफ्रानो जायगा मिथिया। बहाबा आनदाय
नंगौ नोंथां औ।
बिदिन जाबोदों नाथाय दानि मुगायाव गोबां जौगाबाय इन्टारनेटआ इन्टारनेट नङाब्ला दानि जुगाव जेबो जोंनि आन्दायनानै थायो।
औ
नोंथां नोंथाङाबो इन्टारनेट बाहायनानै माबायदि मोनो एसे फोरमायना होलाय।
औ दाथ' नोंथां नोंथाङा जे बुंदों नोंगौ बाथ्राखौनो बुं खाबाय आङो इन्टारनेट बाहायनानै आंबो मोजां मोनो। गा-गासैबो मोजां मोनो जानांगौ नोंथाङाबो जेरै मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां? औ दाथ' इन्टारनेटआ जेनेबा जोङो आथिखालाव बिगियाननि मुगायाव बयबो उन्दै उनला गेदेरानो होन बयखौबो बाहायनायखौ नुनो मोनो होमबा नङ नोंथां।
औ नंगौ।
आरो इन्टारेट बाहायनायनि जाहोनाव खायसे खायसे उन्दै उन्दै फरायफुबाय थानाय बा फंबाय बा बिनानाव फरायसाफोरा जे इन्टारेट खम बैसोबा खम समावनो माने थारगेदखौ बाहायनानै माने गावनि जे फरायनो गोनां बा दा उन्दै समाव जे गावनि माने उननि फिउसारनि थाखाय गोसो होनोने फरायनो गोनां बे खामानिफोरखौ मावफुंना लायैखौ दानि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ गोबां नुनो मोनो होमबा। इन्टारनेटनि जाहोनाव जाहैबाय जोंहा दा। जोंनि समाजा नुदों जे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ आथिखालाव जेन बै मा होनो पाबजिनो फ्रि फायारनो मबाइल‌ लेजेननो बिदिनो बेफोरखौ गेलेनानैनो माने गोबां समखौनो बारहो हरगासिनो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
दा इन्टारनेट गैयि समावथ' बेफोर गेमा फैयाखैमोन बा बेफोरनि बागै जेबो मिथियानो जानांगौ ना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ मिनथियामोन उम
दानि दिनावथ' मा बुंबावगोन जे बिगियाननि मुगाबो जाहैबाय इन्टारनेट गैयाबाबो जाय न' जेबो खामानियानो जाहैला जाहैबाय अब्ला नोंथाङा दा बै इन्टारनेट इन्टारनेटा जे जोंनि सुबुं समाजाव मा गोहोम बा गाज्रि खोलैदों बेखौ बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ
इन्टारनेट बुङोब्ला इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो मानसिफ्रा गोबां भायरेलबो जायो। जेरै गाज्रि भिडिअ'फोरखौबो इन्टारनेटनि गेजेरजों हगारला बायनानै बेलेग गुबुन मानसिफोरा नुनानै इदिनो एसेबां गाजेम मुंबो मोनो। इन्टारनेटनि एदेदजों गोबां मानसिफोराबो बिदिनो जायोबो इन्टारनेटनि गेजेरजों गोबां मानसिफोराबो मुंदांखाबो जानो हायो जेरै ससियेल मेडियायाव, गावखौनो भिडिअ' बानायनानै हगारनानैबो गोबां मुंदांखा जायो फैसा स'स
औ नंगौ नोंथां इन्टारनेटनि जाहैबो जोङो माखासे, ससियेल मिडिया जे कन्टेन्ट बानायनानै, जों गावखौनो सुंथानो हायो नङा होमबा राङारि खान्थियाव, औ
औ
अब्ला नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन?
आं ओइ राजेननि बागै, बुंनांगौथ' गैला बायदि मोनबायमोन दा जा बुंनांगौ बुंखाजोब्बायानो दा नोंथाङा, माबाफोर बुंनो दंमोन नामा एसेफोर?
नंगौ नोंथां जे नोंथाङाबो बुंनांगौ बुंखा जोब्बाय अब्ला, आं माने बेखौनो सानो जे जोंहा इन्टारनेटआ जोंनि फिउचाराव, माबायदि आरो बेसेबां दावगालांबावगोन आरो बेसेबां इन्टारनेट बाहायनायनि स्पिडा दावगालांबावगोन बेखौसो सानगासिनो नङा माने नोंथां,
औ दा उम इन्टारनेटआथ' दा जेरै फाइभजिथ' मोनफैखाबाय जोंना बिदिनो दावगालांगोन जोंना गोबां दावगालांबाय थागोन बि बिदिनो गोदान मुगा फैगोन बिदिनो दावगोलांगगोन
फाइभजिनि अनगायैबोथ' आङो गोबां स्पिड, बाहायनाय इन्टारनेटखौ, दासिमहालागै बाहायबाय होननाय खोनादों ओरै चाइना ना‌ जाप
औ चाइना उम औ खोनादों नोंथां,
औ
आंनिया जाबाय इन्टारनेटनि जोंनिखै, सिगां इन्टारनेट बाहायायो बिसिना बहुद स्पिड,
औ दे बिदिब्ला नोंथां जोंना सावरायबाय थ' गोबां बाथ्रा ओंखारलाङो अब्ला दोनथ'लायदिनिसै नामा नोंथां,
नोंथांनि रावखौ खोनायासै नेट्रक जादों खोमा औ
खोनाबायना?
औ खोनादों नोंथां,
औ जोंहा
औ
औ
औ दे नोंथां